हेलोव नोंथां
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ औ खुलुमबाय खुलुमबाय
आसा खालामो नोंथाङा दासान ओ आसा खालामो दा आसा खालामो दे बुंग्रोनाय
औ औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनलााबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिगोननाय थाबाय।
अह आंनिफ्रायबो ओ नोंथाङा दासान्दि नोंथाङा दासान्दि देहा सोलेर ओ गासिबो मोजाङै दङ होनना आसा खालामो
ओ मोजाङै दङ नोंथां ओ नोंथाङालाय मा रोखोमै दं?
अह दङ दङ दङ बिदिनो आरो गरमाबो गरमाबो इसे एसे बारायगासिनो नों नोंथांमोननिसिमबो बिदियानो गरम जानांगौ नङा होमबा?
साननै सानथामसोआ गरम जागासिनो दं।
आदसा ओ नोंथां आं माने नोंथांनि मोनसे सोंथि सोंनायदोंमोन जे नोंथाङा बर गथ अ नोंथाङा जे बर गथ बर गथ जानानै
औ
नोंथांनिसिम गोग्गानाय दङना गैया? जे आं सासे बर गथ बिदि होननानै
नोंथाङा जे सोंबाय आं सासे बरनि फिसा जानानै बा गोग्गानाय दंना गैया?
औ औ
ओंखायनो बिनि बे गोगोगाव ओ मोनसे गोसो बयनिबो गोसोआव थानाय
औ हेलोव हेलोव हेलोव नोंथां हेलोव नोंथां हेलोव हेलोव हेलोव हेलोव हेलोव हेलोव